नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा फ्रिबा? अ होनबा नोंथाङा रां रां खामायनाय बा रां आरजिनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन हागोन ओं माने जोङो सुबुं माहारिया माने रां खामायालासिनो माने जोङो था थानो हाया माने जोङो माने गोदोनि दिनावहाय माने फैसा गैयाबाबो सलियोमोन गोदोनि दिनावहाय माने नआवनो थाखाजोबोमोन जेस बुस्थुयानो बे जि बुस्थुखौ नांगौ जोंनो नआवनो मोनजोबोमोन जेरै नआवनो जेनेबा थाव गोथां बानायनोबो जोनाव बिदिनो बेसरफोर दं थाखायोमोन बिदिनो सामब्राम पियास फ्राथ नआवनो थाखायोमोन खालि संख्रिखौल मोन जोङो बायनांगौ जायोमोन आरो बेस नआवनो थाखाजोबोमोन बिदिनो फैसानि आंखाला बिराद खम जायोमोन आरो बिदिनो ओमफाय दाथ दानि जुगाव माने फैसा खामायबानो जाया आरो माने फैसा माने फैसा खामायनो थाखाय जोङो बुहुद लामा लानांगौ जायो जेरै फैसा खामानो जोङो आबादफोर मावनांगौ जायो बिदिनो दंफां लाइफांफोर गायनांगौ जायो दंफां लाइफां जोङो दामि दामि दंफां गायनानै लायोबा जोङो उनाव फिउसारनि थाखाय मानि बिराद थाखा मोनो आरो जोङो जुदि जोङो दामि दामि दंफां जेरै सन्दन दंफांखौ जोङो जुदि एकस दालसो गायनानै दोनोबा आरो जोङो गय फिफांखौ जुदि जोङो बिदिनो बिगासे हायावनो जुदि फांनै फांनै खरि मोनसे जायगायाव गायनानै दोनो बिगासे हायावनो जोङो बाजौसो दजौसो जोङो गय दंफां गायनो हायो आरोना आरो जों बे गय दंफांजों माने बोसोराव जोङो थाम लाख ब्रै लाख सोराव खामानो खामायनो हायो आरो आरो बिखिनो थिग बिदिनो जोङो साफातफोरबो गायनो हायो साफात दंफां जेरै साफातफ्राव माने बिराद फैसा मोनो आरो साफात दंफाङाव माने साफातखौ माने जोङो मासावहाय खेब्रै खायो सप्तायाव खेबसे खेबसे मासाव खेब्रै बिदिनो साहापातआबो माने केजियाव दा ब्रैजि रां खरि जायो ब्रैजि राङाव माने जोङो साहापातखौ एसे थाम ओ ब्रैजौ केजि बा बाजौ केजि जुदि हप्तायाव बरनो हायोबा जोङो ब्रैजि रोजा बाजि रोजा रांखौ जों माने साफात नोङो बरननो हायो आरो फैसाबो जोङो ओरैनो जेनेबा जोङो साख्रि बाख्रि मावाबाबो जों माने बेफोरो आबाद बायदिसिना जोंनो मावनानै जानो हायो आरो आरो गुबुन मोनसे लामाबो दंबावो जेरै जोङो बिदिनो बे खामना लाया गोरान खिथिफोर हमना ला बानलु बानलुखौ जोङो एक बिगा हक दुइ बिगा हक गाय माने माने एक बिगासो गायबाबो माने फुरा फैसा दं माने बानलुआ दाख्लिसो दाख्लिसो ओम बामलुआ सिजोना बायबाय दा बानलुनि रेटआ जादोंमोन बाजौ दजौमोन आरोना बाजौ दजौआव दा बिसोरो जाय गायदोंमोन बिसोरो बिराद थाखा खामायबाय बिदिनो बिगासेयाव बिसोरो ब्रै बा कुइन्टेल द कुइन्टेलसो बिदिनो हादों आरो बिसोरो हानानै ओमफाय ओ बिदिनो खि केजियावथ बिसोरो से किलग्रामाव बिसोरो बाजौ दजौ खरि फानोबा बिसोरो से सेजौ केजियाव बिसोरो सेजौ इन्टु दजौ दजि रोजा रां बिसोरो माने ओरै नोंथां सेजौ केजियाव माने बिसोरो रां आरजियो आरो आरो बिदिनो मेरला रां खामायनायनि लामा दंबावो जेरै जोङो थालिर दंफांफोर गायनांगौ थालिर दंफांखौ जों माने जों फांसे फांनै गायना लाब गैया आरो ना फाथ थालिर दंफांखौ जोङो मथा मथि बिराद बुरजा गायनांगौ आरो जेनेबा एकसथा सेजौ नङा दजौ बिदि थिलिर दंफांखौ गायनांगौ मानो बिसोर गायनानै जाना फिथायानो फिथाइ माने नोङो गिदिंनानैनो माने जेराव मोनो माने जेराव थाङो माने फिथाइल नुगोन आरो सान जुदि जोङो थालिरफ्रावनो एक्स' सेजौ नङाबा नैजौसो थालिर बिफां जुदि गायना लायोबा जोङो राननो माने राङानो रां। फैगोन माने जोङो माने बेनि दरखार गैया माने न'आवनो माने सेस बुस्थुखौ मोनजोबो माने जोङो खाम मावनानै जानो रोङोबा जुदि जोङो बेफोरखौ नाजायोबा जोङो माने ओरैनो बेखाराव थानानै नङा आरो मानसिफ्रा ओरैनो दा जोङो जोंनि बर'फोरनि आसामनि गुबै आबादा जाबाय माइसो माइयाव जों बारा फैसा मोननाय जाया। माइआ अकल जानोल थाखाय जायो माइनि बदलै जोङो बेलेग आबाद मावनांगौ आरो आंनि बायदिबा माइखौ गारनानै। माइखौबो गार्जाया आरो बिगासेफोर गायनांगौ जानो आन्था ओमफ्राय बिनि बाखि हाखौ माने बेलेग बारि बागान बानायनांगौ नङाबा माबाफोर मोनसे फैसा मोननाय बुस्थु गायनांगौ आरो। दानि जुगाव माने फैसा खामायाबानो जाया नालाय रांनि थाखाय बिराद गोनां जोंनि बे जिउआ दा। रां नङाबानो जोङो लामा दरसे जोङो लामा सेन्टार मोनसे गिदिंनो हाया जोङो दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ नाजानाया गाहाम आरो बिदिनो दंफां लाइफां गायना लानांगौ बिदिनो खेथि बाथि जोङो साख्रि बाख्रिखौ जोङो मोननो थाङा नालाय बेनिखायनो जोंनि दंफां लाइफां आबादफ्राव बांसिन गोसो होनांगौ आरो जोंथ फरायनानै साख्रि मोननो थानसै माने दाना। बेनिखायनो सोरबा नाजाग्राफ्रा मोनो साख्रिखौ मोननायालाय दंबाबो बिराद खम आरो साख्रि मोनग्राफ्रा। बिदिनो ओमफ्राय बिदि आबादफोरखौ दाना मानसिफ्रा बारा नाजानो नागिरा बिनि थाखायनो माने एसे आंखालाव गोगलैयो आरो मा सुबुंफ्रा बेनि थाखायनो आङो माने सानो आरो बिदिनो न'आवनो थाखा दं आरो ना बिसोर एसे आइदियाफोर हायोब्ला। न'आवनो माने थाखायानो जोबनो थाङा आरो बिदिनो दा नोंथाङा एसे फोरमायदो दे रां आरजिनायनि बागै
औ जागोन दे। जोङोथ' दानि दानि जुगजों गोदोनि जुगजों नायोबा दानि जुगावहायथ' रां आरजिनाया जोबोद गोनांथार। मानो होनोबा फारसेनिफ्राय नुनाय मानि गासिबो फैसा नङाबानो मोना जाहैबाय। नोङो बाहेरायावहाय ससे लामा ओंखारलांबानो जोंनो फैसा नांगौ जायो। नों माखौबा बायनोबाथाय फैसा नांगौ जायो। गोदोनि दिनाव थ' फारसेनिफ्राय नायनानै मैगं थाइगं माइ माइआथ' माइखौ गायखायो नखा मैगं- थाइगं संख्रि बानलु थाव थावखौबो जोङो बेसर फोनानै जों थावखौबो दिहुननानै लायोमोन।
उम।
माने जेबो बायनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन आरो माथ्र' खालि संख्रिखौल' बायोमोन होनना खोनादों गोदोनि दिनावहाय। ओमफ्राय आरो मा गासिबो जों न'आवनो गायनानै लाजोबोमोन बेनिखायनो गोदोनि दिनावथ' फैसानि बारा एसां आंखाल गैयामोन। दानि जुगावथ' नायोबा जों नुनो मोनदोंदि आरो जों नुनो मोनगासिनोखा जोङो फैसा गैयाबानो माने बाहेरायाव ओंखारनो हाया होननाय जाबाय आरो। बेनिखायनो दा जोङो फैसाखौ बोरै खामायगोन? फैसाखौ जों खामायनो थाखाय जोङो रोङोबा न'आव थानानै खामायनो हायो बा साख्रि नागिरनानै। साख्रि मोननानै साख्रिनिफ्राय फैसा मोनो दा जोङो साख्रि गैयिफ्रा जोङो न'आव थानानै जोङो मारै खामायगोन जोङो हा हु थायोबा जोङो गोबां आबाद मावनो हायो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि सापात गायनाय सापातखौबो गायनानै जोङो सापातखौ गायनो हायोबाथ' जोंहा लाइफ टाइम साख्रि मोननाय बायदि जाहैयो आरोना सापातखौ नोङो जा खेबसे गायबाथाय बियो एक्स' बोसोरबा नोब्बै बोसोर बेफोरबायदि जोरो आरो बे सापात दंफाङा नोङो बेखौ गायजेननो हाबाथाय नोङो आबदाल लालांबाय थाबानो आबदाल लालांबाय थाबानो बे जोंना एकस' बोसोर जोङो मानसि थैना थां थांजासिमावहाय जोङो फैसा मोनबाय थानाय जायो आरो बे मोनसे सापाादा बिराद मोजां फैसा आर्जिनायावहाय फैसा खामायनायावहाय बिनिफ्राय आरो थालेर थालेर बागानबो बानायनो हायो थालेर बागानखौ जोङो बिदिनो फांसे फांनैल' गायनायजों जाया जों गायबाथाय जोङो एक बिगा दुइ बिगा बा फास बिघा बेफोरबायदि गायनांगोन जाहाथे जोङो गोजानाव साप्लाय हरनो हायो खेबसेनो बुरजा बुरजा फाननानै जोङो फैसाखौ बुरजा आरजिनो हायो बिदि आरो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायै जोङो जोंनो हाया बोरिबाथाय जोङो हालदै हाइजें बेफोरबायदिखौ जोङो आबाद मावनो हायो आरो बेनिफ्राय आरो गय गयाबो गय गय फिथाइ फाननानैबो जोङो बिराद फैसा मोननो हायो जोङो गयखौ जोङो बारि बारि बागान बुरजा दङबा हा हा बुरजा दङबा जोङो गयखौ फास बिघा द दस बिघा गायनो हायोबाथाय जोंहा बोसोरावहाय लाख थाखा फैसा फैयो बेजोंबो जोङो बिराद मोजां फैसा खामायनो हायो आरो बे गय दंफाङावहाय जोङो सा मा होनो मस्ला नङाबा फाथै बेखौ जों गायनानै लागायफानो हायो मानो होनबा बे गय दफाङा ओरैनोसो थानाय जागोन ओरैनो जौवोसो बेवहाय जोङो बे गय दंफाङाहायनो गय गायनायावनो हा मोनसेयावनो जोङो डाबल डाबल रां आरजिनो हायो जेरै जोङो फाथै नङाबा मस्ला दंफां गायनो हायो फाथैयावबो जोङो फाथै बिलाइखौ खायै खायै फानबाय थानो हागोन आरो नङाबा मस्ला गायोबा मस्ला फिथायाथ' दानि जुगावहाय जोबोद दाम मस्ला फिथाइया बिराद मुल्य' गोनां बेखायनो मस्ला फिथाइ मस्ला बिफां गायोबाबो जों आरजिनो हायो आरो
आरो बेनि अनगायै जोङो सबायफोरबो फोनो हायो सबाय बेसर बेफोरबायदि बायदि बायदि आरो मैगं थाइगं गायग्राफोरखौ माइगं मैगं थाइगं गायग्राफोरनि थाखाय जोङो
बानलु बानलु सिब्र' दाथ' बानलु सिब्र' बिराद सिजोन सलिदोंमोन दाख्लै बावैसो। बानलु सि। सोरबा गायदों गायोबाबो जोङो बिराद रां आरजिनो हायो। माने आबादखौ मावोबा जोङो ओरैनो साहा साग्रां मावबाथाय। जोङो फैसाखौ आरजिनो हाया जों आबादखौ मावोबा जोङो। माने बिफांखौ गायबाय जेब्ला जोङो आपटेल लानांगोन। थिग बेबायदि आरो दा जोङो बानलुखौ गायोबा जोङो फारसेनिफ्राय जोङो। एम्फौनि एम्फौनि मुलि होनांगोन। आरो भिटामिन होनांगोन आरो अखा बांद्राय जायोबा। अखा दैखौ सहायनो हानायनि मुलि होनांगोन बेफोरबायदि आरो जोङो। मोनसे आबादखौ मावनो लायोबा जोङो बेखौ जोबोद। साब सिखोन आबदार लानांगौ अब्लासो जोङो फिथाइखौ मोजां मोनो आरो। बे आरो आमफाय।
उम।
बा। नोंथांसिम जाथावसिन नामा।
औ-औ जाथ'सिगोन औ।
अ दे होमबा गोजानायथाबाय औ अ दे। उम।